खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ होमब्ला जोंङो दा ओ सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बिनि माखासे गोहोमफोरनि सायाव सावरायलाय यनोसै।
औ।
नोंथांङा ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावहाय बा सुबुं ओ सुबुं अनजि मा बांनायनि माखासे गोहोमफोरखौ फोरमायग्रोदो दे।
औ। औ नोंथांङा बुंनाय बायदि सुबुं अनजिमा बांनायनि गोहोमफोरखौ आंङो बुंना लानोसै। बिनि बेनि आगोलावनो आंङो बुंनो सानोदि सुबुं अनजिमाया जोंनिया माबोरै बांदों बा गोदोनि सुबुं अनजिमा आरो आथिखालनि सुबुं अनजिमानि थासारिया माबायदि मोन । जोंङो गोदोनि सम खोन्दोखौ नायनो थाङोब्ला ओ जिगुजौ बाजिनि बा जोंङो गोदोनि जिदाइन जिदाइनजौ खृस्टाबदसिम नायनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां खम बिबांनिमोन नाथाय जेसेबांनो जोंनिया ओ जोंनि बे मायथाइया बांलांदों बा सुबुं अनजिमाया बांलांदों सुबुंनि जोनोमनि। थासारिया बांलांदों बा सुबुंनि सुबुं अनजिमा जोनोम होनायनि अनजिमाया बांलांदों जोंङो बै सुबुं अनजिमानि गोबां बिबांनि बांनायखौ नुनो मोनो । जायखौ जोङो इंराजियाव पपुलेसन एक्सप्लयजन होननायबो बुङो। बेनि जाहोनावनो जों गोबां गोबां गोहोमफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोंनिया बायदि ओ रांखान्थिनि सायाव, सुबुं अनजिमानि सायाव बायदि गोहोम गाज्रि गोहोम गोलैनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो सुबुं अनजिमाखौ जोंङो होबथानो हायनायनि जाहोन फोरावनो बायदि गोबां रोखोमनि बेमार आजारबो जानाय नुनो मोनो । नाथाय गोदोनि जों सम खौ नायनो थांङोब्लाथाय सुबुं अनजिमाया एसेबांखि नङामोन जे जों सुबुं अनजिमाखौ होबथानो हायै बेबायदि नङामोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो नायनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमाया एसे जेबाखि बांबायदि जोङो माने सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानायनि थाखाय जोङो ओ राहाया एसे गोब्राब होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनियाव सुबुं अनजिमा हिसाबै नायनो थाङोब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो सुबुं अनजिमा थानायानो जादोंमोन जोंना चाइना हादोर नाथाय दा नायनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादोरा चाइनाखौ बारसिनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो । मानोना भारत हादरखौनो जों जोंनिखौ बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां होननानै साननो हायो । जायनि जाहोनाव जों गोबां उसुबिदा बा गोबां प्रब्लेमफोरखौ जोङो नुनो मोनो सुबुं अनजिमा बांनायनि सायाव जायनि थाखाय सरकारा गोबां राहा लादों । नाथाय सरकारा गोबां राहा लासेयावबो जोङो बायदि बायदि जोङो बैखौ बायदि सल्भफोरखौबो दिहुन नांगौ बा सुबुं अनजिमा होबथानायनि बायदि बायदि राहाफोरखौ बोरै दिहुनांगौ जों बेखौ दासि सिमबो जोङो जोंनि आखायाव बा जोङो दिहुनजोबनो हायाखै होननानै आं सानो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा सुबुं अनजिमा बांनाया माबायदि गोहोम गोग्लैदों बा माबायदि जों नि आबहावायाव गोहोम खोख्लैदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आ नोंगौ नोंथां हागोन। ओ सुबुं अनजिमा बांनायानो जाहैबाय जोंनि सुबुं अनजिमानि सानफा एफा ओ बारायलांनाय हारखौ फोरमायो। ओ गुबै जोङो सिगांनि समाव जोङो नाहरोब्ला जोङो सुबुं अनजिमाया दिन आथिखा खालाव जे जेब बायदि हारै बा ओ सानफा एफा बारायदों ओ बिनि हारखौ जोङो रुजुनायनै नायोब्ला ओ गो-गोबां खममोन आरो जोङो आ सिगांनि सम माव सुबुंथा ओ अनजिमाया ओ एसेबां बांदोंब्लाबो माखासे समाव जोङो ओ जे माखासे बेराम बे बेरामफोरनि जाउनावनो बै ओ सुबुं अनजिमाया ओ गोमालांफिनो जानांगौ जादोंमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जेब्लानिफ्राय साइन्स एण्ड टेक्न'ल'जि आरो मेदि सिना जेब्लानिफ्राय जौगाबाय बै समनिफ्रायनो जोंनि सुबुं अनजिमानि बेमार आजार बा जोङो माखासे ओ ओ बेरामनिफ्राय बा बारग'नो हानाय माखासे मुलिफोरखौ ओ साइन्टिसफ्रा दिहुननायनिफ्राय जोंनि सुबुं अन जिमाया ओ बेराम आजारनिफ्राय ओ जिउ खहा ओ जालांनायखौ जोङो खमायलांनायखौ नुनो मोनदों । ओ नाथाय जोङो आथिखाल थासारियाव जोङो ओ साइन्स एन्ड टेक्न'लि जिया दिनै सानफा एफा ओ गाहामनिफ्राय सि गाहामसि सिन जालांनो हमगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोङो गोबां मा खासे बेरामफोर दङ जाय बेरामफोरखौ सिगां समाव फाहामनो हायामोन जाय यो फिसा बेरामनि थाखाय गोदोनि सुबुं अनजिमाफोरा गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खहा गो-गो-गोमानांगौ जायो मोन ओ नाथाय बेखौहाय आथिखालाव गोबां बां गिदिर गिदिर बेराम जायोब्लाबो जोङो बेखौ ओ डक्टरफोरा फाहामनो हायो ओ जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं अनजिमाया ओ गोरलैयैनो खमाया बिनि थाखायनो जोंनि सुबुं अनजिमाया सानफा एफा बांलांगासिनो दङ । आरो जोङो ओ ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव जोङो गोबा बां माखासे गाज्रि गोहोमफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ओ गोहोमफोरनि उम्म गुबै माखासे जाहोनफोरानो जाहैबाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावनो बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि थाग्रा खुलि बा जोंनि ओ थाग्रा ओनसोला जोंना खमायलांनो हमो । जायनि जाउनावहाय जोङो नांगौ बायदियै ओ जोङो ओ आबाद मावनो हाया बा जोङो नांगौ बायदि आबाद ओ दिहुनब्ल दिहुननो हाया । जोङो दिहुननायनिफ्राय बांसिन जोङो जानाया बांसिन ओ बांसिन जानायनि जाउनाव जोङो गोबां बायदिसिना ओ जेंनाजों भुगिनांगौ जायो जेरै जोङो ओ गोरिब बा जोङो उखैनांनाय जोङो बेफोरबायदि थासारिजों जोङो भुगिनांगौ जायो ओ नोंथाङाबो ओ आथिखाल थासारियाव नुनो मोननाय नोंथांनि साखाथि फाखाथि थानो मोन नुनो मोन नाय जे ओ सुबुं अनजिमानि बांनायनि जाउनाव माखासे जेंनाफोरखौ नोंथां नोंथाङा नुदों जानांगौ बे जेंनाफोरा मा मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथाङा मख'नाय बायदियैनो जोंनिया सुबुं अनजिमाया बांलां बाय बांलांनानै गोबां जोंनाव गाज्रि गोहोम खख्लैयो बेबायदिनो जोङो सुबुं अनजि बांनायनि जाउनाव आरो नुबावनो मोनो दि माने सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव जोंना नि खावरिनि अनजिमाया एसे बांलांदों जाहोनाव जोंनि सरकारा गोबां साख्रिनि फसंथान लाबोयो नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनिया बाय आनइमप्लय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांलांगासिनो दं जायनि थाखाय जोंनि रांखान्थि फारि आरो फरायसानि फरायसाफोरनि फरायसाफोरनाव गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जुदि सुबुं अनजिमा निखावरिनि गो बिबाङा बांनाय लोगो लोगोनो मोनसे जायगानि थासारि बा मोनसे जायगानि स्तेटाज जायगानि बोरै जानांगौ बेनि सायावबो एसे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो नोंथाङा मख'नाय बाय बिदियैनो सुबुं मोनसेया बांनायनि जाहोनाव गोबां न' बांनि गोनांथि जादों जायनि थाखाय न' बां नि गोनांथिनि जायग गोनांथिनि थाखाय गोबां आबहावानि बायदि।
सम्पदफोरखौ दानफेरनो गोनां जायो जायनि थाखाय आबादनि बिबाङाां खमायनो। खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो आबादनि बिबाङा खमायलांनायनि थाखाय आरोबाव बे आबादनि। गोहोमा सुबुं सुबुं माहारियाव गोबां आरो गाज्रि गोहोम गोग्लैबावनायखौ। जों नुनो मोनो थिग बेबायदियैनो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनिया गोबां। इन्डास्ट्रिसफोर बा बायदि उदधगारि। बायदि बायदि। गोबां फसंथानफोरखौ फसंनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय बेबो जोंनि मिथिंगायाव। गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि भारत हादराव नायनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमाया गोबां बांदों जायनि थाखाय। जोंनि भारत हादराव आनइमप्लयमेन्टनि बिबाङा माने जायफोरा दासिम। साख्रि गैया जाय जायफोर दासिम बे। बेखारनि अनजिमा जायखौ होनना बुङो जों बेखार बेनि अनजिमाया गोबां दं होननानै जोङो बुं जायो जायनि थाखाय जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा गुबुन हादरसिम दावबायनो गोनां जायो। गुबुन हादसिम माइग्रेसन खालामनांगौ जायो गोबां बायदि बायदि मोजां थासारि गोबां मोजां साख्रिफोरखौ नागिरनानै बेनि सायाव जोंनि हादोरनि सायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो बेबायदि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो बे नाथाय सुबुं अनजिमा बांनाया मोनसे जोंना पजिटिभ गोहोमबो गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो नेगेटिभ गोहोम गोग्लैनायखौबो नुनो मोनो। पजिटिभ गोहोम गोग्लैनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि भारत हादरा। ओ मिथिंगायारिनि सायाव ओ। सापर्ट लानानै जोङो ओ खांनानै सापर्ट लानानै जोङो सोलिबोनाय मोनसे जायनि सायाव जोंनि थाखाय गोबां ओ सुबुंफोरनि गोनां जायो मोनसे उद्धग इन्डास्ट्रिखौ सामलायनो थाखाय जोंनिया गोबां र मे गेरेजफो खौ सामलायनो थाखाय जोंनि गोबां सुबुंफोरनि गोनांथि जायो बेनि सायाव नायनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरनि सुबुं अनजिमाखौ जोंङो गोबां हेल्प खालामो बा मदद खालामो होननानै जों बुंजायो नाथाय नेगेटिभ गेहोमखौ नायनो थाङोब्ला जोंङो बायदि बायदि रांखान्थियारि जोंनि न' बां जोंनि मिथिंगायारि सम्पद बाहायनायनि सायाव लानानै थोब्ले माब्ले जानाय बायदिफोरखौ जोंङो बुंनो हायो आ रो नोंथांङाबो बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हायो नामा एसे फोरमायजागोन ।
अ हागोन नोंथां ओ जे सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि। थाग्रा खुलि बा जोंनि ओन थानायनि जायगा जोंङो बियो खमायलाङो । जाउनाव जोंङो ओ गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो जोंङो आथि खालाव टाउन सोहोराव नायोब्ला जोङो जायगानि खमनि जाउनाव जोंङो गोबां गिदिद गिदिर बिल्दिंफोर लुदों जाय बिल्डिंफोरावहाय रोजा रोजा मोनसे बिल्दिंआवनो रोजा रोजा सुबुंफोरा‌ ओ थानानै गावसोरनि जिउखौ खुंगासिनो दङ । सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावनो गोबां जोंङो माखासे ओ गाज्रि गोहोम खोख्लै नायखौ जोंङो नुनो मोनदों होम बे गोहोम खोख्लैनायखौ नोजोर होनानै सरकारा दा माखासे गोबां माखासे बिथांथि बिथांखिफोरखौ ओ। गोदोनिफ्रायनो बा सिगां समनिफ्रायनो लाबोगासिनो दङ जेरै जोङो माखो मोनसे मख'जाथाव मोनसे जोंङो ओ मोनसे स्लगान बा मोनसे जोंङो बिबुं थि जोंङो बेखौ होगोन ओ हिन्दियाव हाम द हमारि दस। जोंङो बे ओ। मोनसे न'खर दानायनि मोनसे स्ल'गान बे स्ल'गानखौ ओ भारत सर खारा मोनसे ओ जोंनि इनिसियेटिभ लाबोदोंमोन जायखौहाय जोंङो फि सा न'खर थायोब्ला जोंहा न'खरा बांसिन सुख खु गोजोनै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि नांगौखिनि जे न'खराव नांगौ खिनि जानाय बेसाद बा नांगौ खिनि जानाय जोंङो ओम ओ गोनांथिफोरखौ जोंङो गोरलैयैनो सुफुंनो हायो बिनि अनगायैबो सरकारफोरा ओ गोरिब आरो ओ माहाजोन बा गोरिब आरो ओ गोरिब नोङै सुबुंफो फोरनि गेजेराव समानथि लाबोनो थाखाय ओ गोरिबफोरनो माखासे गोबां ओम सुबिदाफोर लाबोदों । जेरै जोंङो मोनसे ओ ओ बि फि एल बि फि एल खार्ड बि फि एल खार्ड जब खार्ड बेफोर खार्डफोरखौहाय जोंङो गरिब बाम ओ साख ख्रि आवला नंङै सुबुंफोरनि गेजेरावहाय ओ राननानै होदों । जायनि गेजेरजों ओ गोबां सुबुंफोराबो गोरिब सुबुंफोराबो जाहाथे समानै ओम रांखौ ओ समानै मोननो हायो आरो न'खराव जौगाखांनाय लाबोनो हायो । बिनि अनगायैबो जोंहा बुंनो था थाङोब्ला जोंङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय ओ माखासे बुंस'हायि गोबां माखा से ओ खहा बा गोहोम जानायखौ जोंङो नुनो मोनो ओ मख' मख'जाथाव बायदियै जोंङो बुंनो हागोन ओ जोंनि ओ आथिखालाव दुंखावनाय ओ दुंखावनाय जोंङो बेखौहाय बांसिनै बुहुमनां दुंखावनाय बेनि थासारिखो बेखौहाय बांसिन बुंनो नांगोन मानोना जोंङो ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोग गोनो जोंङो थाग्रा खुलिया खमायलांदों जायनि जाउनावहाय जोंङो गोबां ओ हाजो ओनसोल बा हाग ग्रा ओनसोलफोरखौ दानस्रांनानै बै ओनसोलफोरावहाय ओ मानसिनि थाग्रा खुलि ओ खालामनानै लानाय जादों जायनि